दा खोनादों।
दे नोंथां होमबा ट'पिक खौ जागायग्रोनिसै।
औ नोंथां जागोन दे।
अ खारदैखौ बोरैहाय बानायनाय जायो नोंथांमोननि जा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोंनिथिं खारदैखौ गुबैयै ओ बेनो थालिरनि फस्ला।
औ थालिरनि फस्ला औ।
सिगांग्रो दाननानै फोराननाय जायो
औ थालिर आयथानिफ्राय ना औ।
बेखौनो फोराननानै उनाव हांगार सावग्लिनानै हांगारखौ माने दैजों लगायनानै माने गथा महर खा लामनानै लानाय जायो आरो आरो नांगौ समाव बेखौनो दैयाव सरनानै ओम बेखौ जोंनि जाग्रा ओंख्रिफ्राव बाहायो। आरो मोनसे दंबावो मेइनलि बियो माने सबाय
औ सबायाइनिफ्रायबो बानायो आरो बेसरनि बेसर देन्थाफोरनिफ्रायबो बिदि सावना
लि जोंनिथिं बेसरखौ बारा बाहायनायखौ नुवा मेना सबाय आरो सबायनि बै साबाजों जेब्ला नों बेगरखौ बुथुमखाङो अब्ला बै साबा थानायखौ ओ माने ओ सावनानै बे खौबो बेबाय दिनो एखे दै होनानै ग'था महर खालामनानै लाबाय सिगाङाव ओमफ्राय जे स माव बाहायगोन बे समाव माने बेखौ ओं दैजों सोमनानै बेखौनो बाहायनाय जायो आरो दा नोंथांमोननिथिंसो मा बायदि?
जोंनि जाबो बिदिनो थालिर आयथाखौहाय जेनेबा फस्लाखौहाय दानग्रोना लायो। दानग्रोना लानानै बि दिनो जिरो जिरनानै ओमफ्रायहाय जों जेब्ला गोरान जायोना बेखौहाय सानदौआव फो फोराननानै दोनो दोननानैहाय जों बेखो सावोआरो जेब्ला गोरान जायो। अब्ला बिदिनोजों सावनानै बिनिफ्रायनो खारैखो मोनोनालाय। खालामनाय जायो आरो। खारैखौ आरो जों थिंजाय बिदिनो थाइगिरदंना थाइगिरफोरनिफ्रायबो बानायो ओमफ्राय बिदिनो। नालेखर निफ्रायबो
उम उम।
बिदिनो बानायनाय जायो आरो
माने बेनो आरो ना नामाने खारै होनबाथाय जाय बुसथुखौ सावबा आरो बेनि हांगारा गोबाब जागोन।
औ
औ बे बुसथुफोरनि फ्रायनोजों खालामनो हायो। आरो खारैय खौथ मइेनलि जोंनिथिं गुबैयै माने अनला संनाय ओह बिदिनो नारजि संनाय सबाय संनाय बेफ्राव बाहायो आरो बेजों बेफोर ओंख्रौजों लोगोसे गोबां बेबाय दिनो जेरै अनला खारै होनबा नाथाय बेयाव सोरबा बायदिया नाथुर जुनाय
औ औ।
बा मेवा औवानि मेवा होनानै आरो बेयाव ब्रयलार नङाबा सोरबा अमाजों नङा बा सोरबा न नि ल खेल दाउफोरजों जाबाय। बेनो जायखौ अनला दाउ होनबाय आरो बेजों दंबावो खारै जाग्रा ओंख्रि हो होनबा थाय आरो माने नारजि
औ नारजिजो ओं अमाजो बिदि औ बिदि जायो।
खौबो खारै होनानै जानायखौ नुयो आरो स सबाय सबायाबो मोननै मोनथाम रोखोमै गुबुन गुबुन रोख खोबैजायो। जेरै अमानि आइथिंफोर। जोंबो जाबाय सोरबा। नङा होमबा औ आरो दाउ। फोरजोंबो जाबाय। आरो। बिदिनो माने साम'फोरजोंबो जानायखौ नुयो आरो। दा बिसोर गासैबो। खारैनि गोनांथि जानाय। माने खारै नङाबाथ' जा। खायानालाय बेयो। सोरबा बायदिया माने दा। नि जुगाव खारैफोरखौ मोनाबा। माने। माबाबो बाजाराव मोननाय सदाफोरजोंबो होनानै संनायखौ नुयो। खिन्थु बियो। देहानि थाखाय मोजां नङा नालाय जोंनि देहानि थाखाय। दा ओंखायनो खा। खारै मोनोबा। मोजांसिन होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङा मा सा। सानो बिनि सायाव सदा आरो। खारैनि फारागथिखौ नोंथाङा माब्रै सानो?
सदा सदानि होनदोंना नोंथाङा?
औ नोंथां औ।
अ सदाखौथ' बिदिनो जेनेबा माबायदि खारिफोराव होयोब्लाना खारादै एसे फाराग दङ नालाय।
उम उम।
बिदिनो माबायदि होयोब्ला मोजां जागोन बेखौहाय नायो आरो।
औ नंगौ दा बेनो। सदाफ्रा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा।
औ
आरो खारैफोर जायोबा जोंनि देहाफ्राबो एसेबां माने गाज्रि जाया लोरबां जाया औ माने बेनो। बेनो खारैखौबो। माने नांगौ बायदिल'सो। खानालाय बे खारैखौबो माने गोबांद्राय होबा थाय नोंनि ओंख्रियाबो
औ गोबाव ओम
औ दा बेनो
खारैखौबो आरो सानफ्रोमबो जाबायल थानो हाया नालाय
उम औ दा जोंनिथिंबो बेनो दा नोंथांमोननिथिं ओरैनो खारै होनाय ओंख्रिया माया बांसिन सलियो
जोंनि जाना बिदिनो सबायफोराव होयो। प्राय मानसिफोरानो जोंनि जाहाय सबायाव होनायखौ नुनो मोनो आरो आङो। सबाय बेफोरबायदि नाजों जायोना। खारदै जायो। आरो बिदि नारजिजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नार्जिजों अमाजों
औ नंगौ।
नंगौ आरो माखासे जोंनि खारै होनानै संनाय ओंख्रिखौ जोंनि हाबा हुखाफ्रावबो बाहायनायखौ नुयोना जेरै माने तासुनि होनाय हाबाफ्राव जेरै अनला खारै संनाय जायो।
औ औ।
नोंथांमोननिथिंबो जायो जानांगौ
औ औ हाथारसुनियावहाय
आरो गोबां माने जोंनि बेबायदि जायफ्रा राङारि बिथिङाव जौगाखानाय बेफोराव माने ओरैनो गोरलै हाबा जानायावबो आजिखालि अन अनला ओंख्रि बा नारजि ओंख्रिखौ होनायखौ नुयो। बिथांमोना माने आ गावसोरनि हाबाफ्राव माने हाथासुनि नंलायाबाबो हाबा गिदिर खुंबाबो बेफ्रावबो होनाय बेखौ जोंथिं नुयो आरो दा नोंथांमोननिथिं माबायदि?
जोंनि जावबो बिदिनो हाबाफोराव होनायखौ नुयो आं खारदैखौहाय जेब्ला हाथासुनि जायोना बेवहाय। आरो अनलाखौथ' मेरला मानसिफोरानो बिदि जाबाय थायो। मालाबा मालाबा बेथ' बर'नि आरो फे मोन नालाय अनला ओंख्रिया दाउजोंबो जायो आरो बेखौ।
दा नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो।
औ
बर'निनो गोदोनिफ्रायनो स लिबोनाय बियो नङा होमबा उम आरो बेयो जोंनि भारतावबो जानाय आदार हिसाबै गनायथि मोननाय। बर'नि जानाय हिसाबै गनायथि मोनाय आरो गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो माने बर'नि मोनसे जाग्रानि बेबायदिनो दखानफोर नुबा बेफोर ओंख्रिफोरनि थाखायनो जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा बिसोरबो अनसायो गोथाव मोनो। बेफोरनो आरो
औ
खारै होननानै बुंबाथ' नोंथाङाबो बुंबाय। माने मानिफ्राय खालामो। मानिफ्राय बेबा औ खारै होनबाथ' नोंथाङाबो बुंबाय माने बे खारैखौ मानिफ्राय खालामनाय जायो औ आरो मायाव मायाव बाहायो दा नंगौ बेफोरखौ जों बाहायनांगौबो आरो बियो जोंनि जाग्रा माने मोनसे हारिनि जाग्रा हिसाबै बे थालांनांगौ थांनानै थालांनांगौ। आं बेखौ सानो आरो
औ जेरैहाय गोदो जाबोदों दाबो बिदिनो जाबोगासिनो। फिदों आरोना अनलाखौहाय अनलाफ
सोरबाथ' लाफाफ्रावबो। खारै होयो।
औ
खारैनि मेन खामानियानो रिमोन होनाय नालाय। औ आरो गेब्लेहोनाय जेरै नों नारजिफोरखौ जेबो खारैफोर होआबाथ थ' नों गेब्लेहोनो हाया नालाय।
औ नंगौ नोथां
बेनि थाखायनो खारैफोखौ होनाय जायो खारै गैयाबाथाय बेयो लिमोननायबो नङा आरो माने मोनसे जा फाथाव ओंख्रियावबो जानाय नङा आरो दा बेनो औ ओंखायनो खारैखौ होयो बयबो होयो। आरो संनायाव बिदिनो अनलाफोर जेरै मेवाफोर थाबाय। अनला मेवा आरो सबायाइ खारैयाबो बेबायदिनो सबायाइ ओंख्रियाबो माने खारै गैयाबाथाय मोनसे मिलायनाय ओंख्रि। बायदि मोननाय जाया आरो नङा होमबा ओम
दे होमबा नोंथाङा बुंबावदो खारैनि सोमोन्दै एसे माबाफोर मिथिबावोन नामा?
मा होनदों नोंथाङा?
औ नोंथाङा एसे फोरमायबावदो खारैनि बिसय एसे माबाफोर आलादायै मिथिबावनाय दं नामा?
आंथ' खारैनि बागै बिदि आरो मिथिबावला।
ह
जेरै दा मोनथिदों बेखौनो बुंबाय आङो।
औ नंगौ।
दा बेनो आरो ओंखायनो माने बेफोरखौ लाखिनांगोन जोंनि हारिया नङा होमबा माने बेनो जोंनि गोदोनि ओमफ्रायन सोलिबोनाय दा खारैखौथ' गथा महर खालामनानै लायो होनबाय नोंथाङबो नङा होमबा? ओ खारैखौ औ सरनाया ओ सरगारनाया मा आइजेंजों सरगारो नोंसिनिथि खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनि जा बिदिनो नालाय हर थरखा दंना बेखौ माबानानै बाय एसे गुदुं गुथुं खालामनानै माने लायो आरो ना लानानै माने बिथिं सर होनाय जायो आरो जेब्ला बिखो माने एसे खुर खुरैबा एसे माबायाव ओ दाबोरावाहाय दोननानै माने बिदिं सर होनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां होननाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिद बिदिनो माने ओ नालेंखरनि बे थख्राखौ लाबाय बेखौ गाहायाव गब्लं खालामनानै माखासे माइ जिगाब फोर होनानै बेखौ औ दै होनानै सरनाय जायो आरो बियो बाहायजाथाव जाबाथाय बेखौ बाहायनायखौ नुयो आरो
औ।
दे होमबा ना जोङो खारैनि सोमोन्दै नोंनिफ्रायबो आं गोबां मिथिबाय मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।